औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा एस से सम दंब्ला नोंथांजों आङो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां एसे सम दंब्ला
औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओ बिदिब्ला आं जाखिनि खौ मिथिदो एबा जाखिनिखौ नुबोदों गोदोनिफ्राय आं बेखिनिखौ फोरमायना होनोसै आरो नोंथां जेरैहाय जोङो बैसागु होनब्ला बेयो जाबाय जोंनि बरफोरनि मोन से गिर देरसिन फोरबो बेखौ जोङो ओ एप्रिल दाननि जिबा खालाराव फालिनाय जायो आरो ओरैनोथ जोङो बैसागुखौ औ सात दिनहाय फालियो नाथाय जों बेखौ मोननै रोखोमै फालियो आरो जेरैहाय मानसि बैसागु मोसौ बैसागु गिबियावनो जोङो मोस सौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो आरो नोंथां जेरैहाय जोङो मोसौ मोसौ बैसागु फालिग्रोनोबा जोङो गिबियावनो मोसौखौ थुखैनो था खाय जोङो गोबांथा आगजु नांगौ जायो जेरै मैगं थाइगं ओ लाव ओ पानिलाव बिदिनो हालदै फान्थाव दिगलि लिथिपात थाराय बिदि बायदिसिना नांगौ जायो आरो जोंनो आरो बेनि उनावहाय जों बे खौ ओ माला सुयो आरो नोंथां बेखौ माला सुनो थाखाय जोङो ओ जा औवाजों जिरनाय बा औवानिफ्राय मोने जा खाथि बेखौ जोङो जिरनानै ओ बै मैगं थाइगं जों माला थुयो माला सुनानै आरो मोसौनो गानहोयो आरो ओ जों मोस सौ गुलियावबो आरो ननि उखुम मुन्दायावबो जों बेखौ खाना दोनो आरो नों थां औ बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ दैमा एबा फुख्रि फारसे लाना थाङो आरो बेनि उनावहाय ओ गोदोनि खुगा मेथाइ मोनसे दं बेखौ जोङो ओ बेखौ खननानै आरो जा मेगं थाइ गं हाना लानाय बेफोरजों जोङो ओ सारनानै बिदिनो बे मेथाइखौ खननानै जोङो ओ मोसौखौहाय थुखैयो आरो बिनि उनावहाय जा औ मोसौनि दिरुं बे दिरुंखौबो जोङो बेयावनो बावना फैयो आरो आरो बिनि उनावहाय जोङो मोसौनो फोथा फोननाय जायो आरो जेरैहाय ओ बेखौ खान्था एबा बिदिनो सारायफोरनिबो हल ना मोन नाय बेखौ जोङो थाव गुबैजों लाख गायनानै जोङो मोसौनो फोनना होयो आरो नोंथां बिनि उनावहाय जोङो जा औवाजों बानायनानै ओ मोनथाम थुख्रा थुख्रा बिदिनो दानना लानानै जोङो बै हांगारखौ ओ हांगारखौ जों मोसौनो बायदिसिना महर आ ओ आखिना होयो आरो जोङो बेखौ ओ औ गोदो गोदोनि दिनाव ओ जेरै ओ गोदोनि दिनाव थ' बारा बिदिनो न' बां गैबाङामोन नालाय बिदिनो बारि जंगलफोर गोजामोन बेयावबो बायदिसिना मोसा मुफुर फैयोमोन नालाय बे फैनानै जोंनि मोसौफोरखौ जा अरथारा एबा जेबो खहा खालामा बिनि थाखायहाय बे मोसौनो जोङो बि दि गाबखौ होनाय जायोमोन आरो नोंथां औ बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो मोसौखौ बि बै सानखालि जोङो उदाङै हेंगारला होयो आरो बेलेग दिनाथ' जोङो मोसौखौ ओ ओरैनो फोथाराव ओ गांसो जानो थाखाय जोङो दोनदाल होनाय जायो नाथाय बै सानखालि मोसौनि सान नालाय बिनिखायनो जोङो मोसौ खौ उदाङै हेंगारना होयो आरो बिनि उनावहाय जेब्ला मोनायाव मोसौ खानो सम जायो अब्लाहाय जोङो मोसौखौ लाना फैनानै जोङो मोसौनि नामाव बिदिनो सोरहाबा खाला लगायो सोरहाबा थोगि होयो बिदि खालामो आरो बिनि उनावहाय जोङो मो मोसौनो जा मोसौनि दिरुं एबा फागा होननाबो मिथियो बेखौ जोङो मोसौनो गोदान बावो आरो बेखिनिखौ फालिनानै मोसौनि साना बारो आरो आरो बेनि उननिफ्राय जा थारिक बैसागुनि बेयाव जोङो बायदिसिना गोखा गोखै एकस' एकथा बिद खांथिंना जायो आरो जेरैहाय ओ खुंखा बिलाइ थालिर फस्ला हेलांसि मान्दिया बिदि बायदि रोखोमनि खांथिंनानै जायो आरो बेखौ खोनानो मोनदों जे औ गोदोनि ओ आबै आबौमोना बुंदों जे बेखौ जानो हायो बा जोङो ओ देहानि गासैबो बेमारनिफ्राय बारग'नो हायो होननानै आरो बेखौ सोराबा बिदिनो बेदरजों जायो सोरहाबा ओरैनो गोजाबो जायो बे गावबा गावनि गोसोसो आरो नोंथां आरो बिनि उनावहाय जोङो बिदि बि एक थारिखाबो बिदिनो बारग'लाङो आरो बेनि उननिफ्राय जोङो जा दुइ थारिख बे दिननिफ्राय जोङो जा मानसि बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो जेरैहाय जोङो फुङावहाय सिखारनानै बिदिनो साखोन सिखोन जाना -नै न'फोरखौबो साखोन सिखोन खालामनानै जोङो बिदिनो दुगैस्रां दुगिस्राब लोबस्राबनो बिदिनो जोङो गावबा गावनि मन्दिराव एबा थानसालियाव जोङो बिदिनो सोरहाबा थोगि होगोन सोरहाबा खाला लगायो बिदि खामो आरो जोङो गोदान बोसोरनि बेखौ जोङो गोदान बोसोर हिसाबैबो फालियो आरो बेनि उनावहाय जोङो गोदोरफोरनावहाय जेरै आइ आफा आबै आबौ आबौ मोननावहाय बिदि बोर लायो आरो बिसोरबो उन्दैफोरनोहाय बोर साबस्रियो आरो बिनि उनावहाय जोङो गामिनि जा मन्दिर बे मन्दिरावबो जोङो बिदिनो आलारि बाथि लागायहैयो आरो नाव आरो जोङो गामिनि जा सुबुं गेदेर गोलाव बिसोरनावबो जोङो बोर लायो आरो बिसोरबो उन्दैफोरनोहाय बोर साबस्रियो आरो बेनि उनावहाय जोङो ओ मो -सानो ओंखारो आरो ज' ज'नो जेरैहाय बेयाव बयबो ज' ज' आबै आबौ आब' आदा आइ आफा बयबो ज'यैनो जोङो लोगो नांनानै मोसानो ओंखारो आरो जेरैहाय जोंनि आइजोफोरा बर' आइजोआ गाननाय जेरै जि जोम होनबोला ओ दखना
औ
ब्लाउस गोजा आरो बिदिनो बिबार जेनेबा खानाय थफाफोराव बिबार थुयो फथा गोजा आसान बिदि गानो आरो बायदिसिना समायना देलायफबो आरो बेनि उनावहाय जा हौवासाफोरा गानो होनब्ला जेरै हौवासाफोरना गामसा गोथां फालि एबा फालि माने आर'नाइ फास्रा आरो गिन्दि गस्ला दा थ' आर'नाइनि गस्ला एबा गामसाबो ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
ओ बेफोरखौबो गाननाय नुयो आरो नोंथां दा बेनि उनावहाय जोङो ओ बिदिनो मोसानो बा दाब दाब गामि गामि ओंखारलाङो आरो बेयाव जोङो बर'फोरनि जा दामग्रा आगजु होनो बे दामग्रा आगजुखौ जोङो जेरैहाय खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना हारमुनियाम आरो ओ उवानिफ्राय मोननाय जा थरखा बेफोरजोंबो बानायो आरो नोंथां आरो गोदो ओ गोदो बिफोरजों जोङो ओ खुगा मेथाइजोंनो मो मोसानायखौ नुयोमोन आरो बेफोरखौ दामनानै नाथाय आथिखालनि जुगाव जोङो बिदिनो इलेकट्रनिक बुस्थु जेरैहाय केसेट बिदिनो बक्स लानासो मोसानायखौ प्राय नुनो मोनसै आरो नोंथां आरो बेखि बेखिनि बिदिनो बयनिबो न'ख न'खर न'खर थांना मोसाहैयो आरो मागि हैयोबो बुंजायो आरो इदिनो सोरहाबा ओरै माइरं गरनै